फरायदों।
अह ओ
औ।
मा खालामदों नोंथां?
दं ओरैनो जिरायना नोंथां।
दिनैनि बे गोजोन मोनाबिलियाव आं नों थांजों जे जोंनि बर सुबुंफोर फोरा मावनानै जानाय आबादफोरनि बाग फंनैसो। सावरायनो सानदों नों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
अ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि आबादफोरखौ मा बेक थोराव बोरै मावनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन। ओ जोंथ ओ जोंथ' दा दैज्लां बोथोराव ओ गोबाङानो जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो ओ मोनो आरो नोंथां औ मेसें बोथोराव जोङो बेसर, मागा, तिस सि बेफोरखौ जों फोनाय जायो आरो जोङो ओ मेंग मैगं थाइगंबो जों फोनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां औ जों बांसि सिनानो जोंनि ओनसोलाव ओ माइ आबादखो जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेयावनो जोङो औ माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो माइलिखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगोन आरो फाथोनि बस्थायाव सोनानै जाहाथे बियो गाजा हरो आरो नोंथां। औ बिनि उनाव जों बेखौ साननैनि उनाव जों बेखौ बोरियाव थिखांनानै जों बेखौ लामस्रोना दोनगोन आरो ब्लाम सोरखांनानै जों थालिर बिलाइजों खोमनानै दोनगोन जाहाथे बियो गाजा अरो आरो नोंथां।
औ।
जों बेखौ जों फोनो थाखाय जोंनो फोथारखौ जोङो मोजाङै एवग्रोनो लानांगोन आरो गिबियावनो जों ओ खारायग्रोना लानांगोन बिनि उनाव जों सामार होनानै बेयाव जोंनो ओ मैखौ जों समानै ओ होनानै लानांगोन मै होनानै लानांगोन आरो।
औ नंगौ नोंथां औ
ओ हा-जोंनियाथ' हालेवनो थाखाय जोङो गोदो मोसौखौ बांसिन नुनाय जायोमोन नालाय नों थां दासान्दिथ' जोंनाव ट्रेक्टरखौसो गोबां नुसैयो आरो
औ
जों हालेवनो थाखाय मोसौजों हालेवनोब्ला जोंनो नांगोन नांगोल, जंगाल ओ जेरै आलि होनो थाखाय जोंनो खदाल नांगोन जाहाथे दैया आलि होब्लासो दै थागोन नालाय बेयाव नोंथां औ बिनि उनाव जोङो ओ बेखौ हालेवखां ना मै होखांनानै जोङो बे खोथिया फोनो थाखाय जोङो बे माइलिखौ जोङो आखायजों एसे एसे एसे सारनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बियो समानै गासैयावबो एसे एसे गोलैजोबो आरो फोथाराव नों थां औ औ बिनि उनाव बियो ओ एसे ओम जौगोन। बिनि उनाव बियो से दानसो जाबाथाय बियो एसे माबागोन मा होनो रागोन आरो नोंथां
औ
बिनि उनाव ओ बेखौ राबाथाय जोङो फुनानै जोङो ओ दुब्लियाव गायनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ आरो जोङो ओ दुब्लियाव गायनोब्ला बिदिनो आवगायसो आङो खोथिया फोनायाव जेरै एवनाय जायोमोन बिदिनो एवनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां बे खौ गिबियावनो औ बिनि उनाव जों बेखौ ओ माइखौ जोङो खोथिया फुखांनायनि उनाव जोङो माइखौ आखाइजों गसासे- गसासे-गसासे होनानै जों गायनाय जायो आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो माइखौ मोजां जानो थाखाय हासार गोनां खालामनो थाखाय जोङो बेयाव इउरिया पटास हा सार खानस्रि हासार गोबोरखिनि हासार बेफोरखौ जोङो बाहायनानै जोङो आबादखौ मोजां सोमखोर गाबनि जों खालामनो हायो आरो। बां गसा ससा बारि होनो हायो औ, आबाद होनबा थ जोङो दैज ज्लांनि लाव आबादबो मावनाय जायो। जिंखा आबाद मावनाय जायो दै ज्लांनि फथल आबाद मावनाय जायो। खुन्द्रि आबाद मावनाय जायो। नोंथां जोङो
औ नंगौ नोंथां
ओ आरो नोंथांमोननि जा ओ बिदिनो आबाद मावो जानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलाव मा आबादखौ बांसिन मावना नाय जायो
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय दा दैज्लां बोथोराव हाय फार्स्टावनो माइ गायनाय गायो। औ माइखौ गायखांनायनि उनावहाय गोबां मैगं थाइगं जेरै जिंखा पटल लेस दा भिन्दि जोगोनार बायदिसिना मैगं थाइगं गायो।
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा दानिसो आंनो फोरमायलांनाय माइ गायनो थाखाय
औ
दा जाम मावनांगौ एबा जा जा खामानि मावनांगौ बेफोरनि बागै आंबो नोंथांनो आं फंनैसो फोरमायनि माइ गायनो थाखाय दा फार्स्टआवनो खोथिया फोनांगोन बे खोथ खोथियाखौ फोनो थाखाय नों फास्टवावनो हाखौ खारायग्रोनानै लानांगोन। बिनि उनाव खाराय खां खाराय। खांनानै सामार होनांगोन सामार हो खांनानै। हाया मोजां जायोब्ला बेयावहाय फोनो थाखाय
औ औ।
माइखौ फाथोनि बस्थायाव सोना लानानैहाय साननै बा सानथामनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो। बे सोमना बेनि उनावहाय सानैबा सानथाम थानानै बे सोमना दोननाय माइ खौहाय बोखांना लाना फैनानै दैखौ सरत होजासे दसे दोनथनानै। बेनि उनावहाय बेखौ हायाव ल खबनानै मोजांसे बेखौ फेनस्रारानानै थास बिलाइ जोंहाय खोबना दोननाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनावहाय बेखौ सान-सानसे बा साननै दोननानै फोनो थाखाय फोथाराव लाना थांनाय जायो आरोना। बिनि उनाव हाखौहाय मोजाङै खारायना लाखांनानै सामार होखांनानै बिनि फोथारनि खना जोंहाय ओ खोथिया फोनो थाखाय ओ जोंनि
औ।
आइ माइनावखौ गय गय जरा फाय थै जरा होनानैहाय खुलुमग्रोनानै लानाय जा जायो आरोना नोंथां बेनिफ्रायहाय बेवहाय जोंनि बे गाजा ओं खायनाय‌ ओम माइ खौहाय फोथाराव हाय आखाइजों मुथासे मुथासे जे लानानैहाय सारनानै फोनायज आरोना नों थां बेनि उनावहाय से दान सो थानानैहाय बेखौ थुनाय जायो आरोना नों थां बिनि उनाव फुखांनानैहाय बिब्दिनो बेखौ गायनो थाखाय हाखौ मोजाङै खारायनानै लानानै ओ मोजाङै सामार होनानै लानांगौ आरोना दानि जुगावहाय गोदोनि दिनाव हाय मोसौ जों हालेवनानै ला लानायखौ नुयो मोन नाथाय दानि जुगावहाय टेक्टर जों हाखौहाय खारैना लानाय नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनिफ्राहाय हाख खो मोजाङै खारायना लाना सामार होखांनानैहाय जोङो खो थिया फुना लानाय खोथिया खौ ओन गामिनि सानैसो हाजिरा बा खामला लिंनानै बेखौहाय जोङो गायनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनावहाय माइ गायख थांनायनि उनावहाय जोङो बिब्दिनो गोबां आबाद जेरै
औ औ
हटलसष जिंखा बायदिसिना बेफोरबायदि आबाद खौ मावो आरो ना नोंथां बेखौ मावखां बेखौ मावखांनानैहाय बियो फिथाइ थाइ थायोब्ला ना नोंथां खानानै जोङो हाथाय बाजाराव ओ फाननो लांनाय जायो आरो ना नोंथां बेखौहाय फाननानै जों जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय गोबां सुबुंफोरानो बिब्दिनो आबाद मावनानैहाय जानाय जायो आरो ना गावनि न'खरनि
थांनांगौ।
फोरखौ
औ
था मैगं थाइगं बायनाय गासै खरसा खौनो बेफोरबायदि आबाद मावनानै नो बरायनाय जायो आरोना नों
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव बा हालामावहाय बिब्दिनो आबाद मावनानै जानाय जानानै जौगासारनाय सुबुंफोर दं नामा नोंथां?
औ दं नोंथां जेरै जोंनि ओनसोलावबो ओ खाफाल साफा सानैया माइ आबाद मावनानै जौगासारो आरो जोंनि ओनसोलाव मैगं थाइगंनि ओ केटि मावनानैबो जाफुंसार सुबुं जानो हानाय सुबुं फोर दं नोंथा जेरै जों जिंखा आबादफोर खौ ओ गोरलैयैनो मावनो हायो जेरै जोङो जिंखा आबाद औ मावनो थाखाय जों गि बेयावनो जोङो ओ बेनि जोलै बेगरखौ लाबनो थाखाय जों गलायाव बायनानै लाबग्रोनांगोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जों बेखौ ओ फो एसे जावायना दोननांगोन बुबा ओ खादाफोराव नोंथां।
औ औ।
बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ ओ फोथारखौ जों मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगोन जाहाथे बेयाव फोनो थाखाय जोङो आरो दिप गोजौ गोजौ गोजौ खोनांगोन। बिनि उनाव जोङो बे बे जाब जावायनाय ओ थख्रायाव जावायनायखौ जोङो बेयाव ओ गायनानै होनांगोन आरो लारि लारि नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
जों बेनो मानला लांनो थाखाय जों बेनो बैसां गायना होनाय जायो आरो औवानि बैसां। साहाथे बियो औ साहा दे बियो ओ बिनि हेफाजाबैनो मानला लांनो हायो आरो नोंथां। औ बि बिनि उनाव जों बेखौ ओ एम्फौफोर जायो नालाय ओ मोजां हासार गैयाब्ला बियो ओ फिसा फिसा जानो नागिरोना बांद्राय मोजां जानाय नङाना मैगङा बिनि थाखायनो जोङो औ बेयाव इउरिया हासार पटास हासार खानस्रि हासार गोबोरखि हासार बेखौ रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनायखौ दानिया गोबां नुसै नालाय नों थां आवगायनि बायदिथ औ आवगायनि बायदिथ जोङो खानस्रि हासार गोबोरखि हासार बेफोरखौ ओ गोबां सुबुङानो बाहायनायखौ नुनो मोनला आ जों नोंथां औ औ ओ साहाब थे आंनि साननाय बायदिब्ला गोबोरखि हासार खानस्रि हासार बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि देहानि ओ बेमार आजार बेफोरखौ आङो ओ बांद्राय जानायखौ नुनो मोन नाय नङामोन होनना सानो आरो नोंथां। बेरासन हा औ बेरासनारि हासारखौ बाहायाब्ला नोंथां। गोबोरखि हासार खानस्रि हासार हासार बाहायोब्ला जोंनि देहाया एसे मोजां थागौमोन थाजिम बिदि होनना सानो आरो नों नोंथां नोंथाङाबो बिदिनो जानांगौ।
औ सानो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनि यावनो फोजोबनोसै नामा नों नोंथांखौ नोंथांजों दिनैनि बे आबादनि जे जों रायज्लायनाय बेखि-बेखिनियाव गोबां मोनथानिफ्राय गोबां आं मिनथिनो मोन
औ औ नोंथां औ साबायखर नोंथांनिसिम।
औ दे बादिब्ला नों